हेलौ।
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां।
अ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहग्रोनाय थाबाय नोंथां।
उम गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो नै दं ओरैनो। नोंथाङालाय
अ आंबो नै ओरैनो दङ। ओ मोनाबिलिनि एसे बारहावा जादों।
औ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ।